खुलुमबाय नोंथां
मा खालामदों नोंथां
आं ओंखाम जाखांनानै दा बिसनायाव एसे गोलोंनानै दङ
औ खबरफोरा मोजांब्ला नोंथां?
औ औ दङ गेजेरावनो। बोथोराबो बिराद गरम। बरबाव ओंखारलांनोबो हाया सान्दुं बा सान्दुं अखाबा अखा बिदिनो न सिङावनो हाबसोनानै दङ आरो अब्ला नोंथाङा नोंथांनिखौ बुंलाय नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ
औ आंबोथ' बिदिनो एसे जिरायनानै दं
औ औ आरो खबरफोरा माबोरै नोंथांना
खबरफ्राथ' मोजाङानो
औ औ दा अब्ला नोंथां नोंथाङा आंखौ हाय कल खालामनायनि गुबै जाहोनखौ फोरमायनानै होदो
औ आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा फ्रिब्ला सावरायजागोन ना नोंथां औ दा आं माने सावरायनो सानदों हा एबा दै
औ
बे मोननैनि गेजेराव आं माने सावरायनो सानदों आरो
औ नोंथाङा
औ औ
खौनो बुंदों
औ
देलाय बुंलाय मा खोथा
दै दैखौथ' जोंनो नांख गौ
औ
थांना थानो हाया जोंल' नङा जोंल' नङा बुहुमाव जेसे दोङो जिब जुनार एम्फौ एनला दावमा दाउसा बेफोरनावबोथ' दै-दै नांखा खागौ दंफां लाइफां दंफां लाइफां बेफोरनोबोथ' दै नांगौ
औ औ
जेरैबायदि दै नङाबा दे दं जों मोनसे फांसे दंफां गायनो गोनांबाबो जों दंफां गायनानै जों दंफाङाव दै मोनाबाबो दंफाङा थैलाङो बिनि थाखायनो जोंनो दै नांगौ जायो नोंथां औ आरो जों जोंथ' आबाद मावनो मावनो गोनांबाबोथ' जों आबाद मावनो गोनांबाबोथ' जों दै गैयाबा आबाद मावनो हायाना नोंथां
औ नोंथाङा थि ओ थार बाथ्राखौनो बुंदों दे बुंलाय
जेरैबायदि आबाद मावनायाव जोंनो दै नांखागोन जे हेथु माइ जेरैबायदि बिदि माइ गायनाय बोथोराव बै माइ गायनाय बोथोरावथ' जों आङो माइ गायजै सान साननिफ्राय माइ गायगोन बिनिफ्रायनो जों बिनि सिगाङाव जोङो खौ लगायनानै लानांगोन। जेरैबायदि जों खोथिया फोननायावबो जों हालेवनायावबो जोंनो दै नांगोन जों बिदिब्लासो जों खोथ खोथिया फोनो हागोन नोंथां। आरो जों खोथिया फोखांनानैबो जों खोथिया एसे देरब्लाबो खोथियाखौ जोङो माने जाहाथे खोथियाया खामला खामस'लाङा बा थैलाङा बिनि थाखायबो जोंनो दै नांगौ।
औ
आरो जिब जुनार जिब जुनारनोबोथ' दै नांगौ बिसोरबोथ दै मोनलोङाबा थांना थानो हानाय नङा जेरैबायदि आरो दा ना ना आरो खासेव बा खासेव बेफोरबायसा आरो जेनेबा दैनि जुनाद ना खांख्राइ खा सेव औ औ बेफोरो बेफोर इबोथ' नाया थ' दै नङाबा थांना थानो हाखायानो नोंथां जेरैबायदि हाखर दैमा दैसा नङाबा थांनानै थानो हाया। आरो बेयाव लोगोसे से दैया जोंनि जोबोद खामानियाव होयो जे जों दै जोंनो जों दैजों जों दैखौ नांखाथारगौ जों दैजों जि सुनांगोन। जों दैजोंनो खांजि सुयो जों दैखौनो लोंनायाव बाहायो आरो जों दैखौनो आखाइ सुनाय जोंथ' मायबा मोनसे खामानि मावनानै जोंनि आखाइयाव मैला नांबाबो जों बै आखाइखौ सुनो थाखाय जों दै नांखागौ। जों दैखौ बाहायखानांगौ माने। दैखौ नांग नाङा होननायनि सोदोबानो गैया जे दैखौ दैखौ गासैबो खामानियावनो नांखागोन आरो आखाय सुनोबाबो जों दुगैनोब्लाबोथ' जोंनो दै नांगौ
औ
ओंखाम जानायावबो जोंनो दै नांगौ
औ अब्ला नों थां
औ
अब्ला नोंथाङा बुंबाय जेब्ला आंबो दैनि सोमोन्दै नै एसे बुंनोसै
औ नोंथां बुं
जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो दै दैयाथ' जोंनो जिउआव थांना थासान्दि जोंनो सानफ्रोमबोनिनो बे जा बाहायजानाय मोनसे मुवखौनो मुवाखौनो होननोसै दै न'ङाब्ला जों आंहा जेबो खामानियावनो सोलिखायाना
औ नोंथां नंगौ
जों माने दैजोंनो दैजोंनो जोङो जोनोम जानानै दैजोंनो जोङो थैलांनांगोन बेफोरबायदि बुंब्लाबो जोंनि गेजेराव जेबो गोरोन्थि जानाय नङा आरोना नों थां मानो होनोब्ला दैयानो जोंनि जिउनि बयनिख्रुइबो देरसिन मा गोनांथि जिनिस नङा होमब्ला नोंथां जोङो दै नङाब्ला दाथ' जोंनि जिउआ जों जिउखौ खुंनो हानाया गोब्राब
औ
दै नङाब्ला जों गाैबो जिब जुनार मिथिंगायाव थानाय ओ गासिबो जिब जुनार बिफां लाइफां गाैबो जों थांनानैनो थानो हानाय नङा जेब्लासिम दैया थागोन अब्लानो जों गासिबो जिब जुनार दाउमा दाउसा दा गासैबो जोङो थांनानै थागोन जेब्लानो दैया गैया अब्लानो जोङो गासैबो थांनानै थानो हानाय नङा नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंथां नंगौ
आरो बे ओ बे दैखौ जोङो ओ मोननो थाखायनो जेब्लाबो जिउ जिआवहाय जिउआवहाय थांनानै थानो थाखाय जोंनि लोगोआवहाय जोङो दैखौ मोनबाय थानो थाखाय मा खालामनांगौ जोङो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो दोलाय
नोंथाङा नोंथाङा
थि जाया जोंनि जिउआवहाय
औ जोंनोथ' नङाबा नोंथाङा एसे सावरायना हो नामा आं
औ दे हब्ला आं बुंनोसै गिबियावनो जोङो मा बिफां गायनांगौ जेसे हागौ एसे जोङो बिफां गायनांगौ नङा होमब्ला मानो होनोब्ला बे दैया मिथिंगानिजोंनो फैफाखानाय मोनसे फुंखा नङा होमब्ला नों थां मिथिंगाजोंनो सोरजिजानाय बेयो माने मा होनगोन बेखौ उम नेचारेल
औ
औ अब्ला जोङो बेनि थाखायनो जेसे हागौ एसे जोङो बिफां दानफायनायखौ नागारनानै जेसेबांनो बिफां दानफायदों बेनिख्रुइनो बेनिख्रुइबो जोङो बांसिनैहाय हानायमानि जोङो बिफांखौ गायनांगौ आरो
औ औ औ
मानो होनोब्ला बिफां लाइफांखौ गायोब्लासो जोङो दैखौ मोन्नो हागोन
औ
बेनो आरो बिफां लाइफां बिफांनि थाखायसो ओ जोंनि गेजेरावहाय जोङो अखाखौ मोनो नङा होमब्ला बे अखानिफ्रायनो जोङो दैखौ मोननाय जाया होमब्ला नोंथां जेरैबायदि नोंथाङा बुंलां बाय बे दैखौ जोंनो जेरावबो गासिबो खामानियावनो नांगौ जायो लोंनायावबो नांगौ जायो जानाय लोंनाय ओंखाम इंख्रि संनाय आथिं आखाइ सुनाय दुगैनाय जि जोम सुनाय एबा आबाद मावनाय आबाद मावनायावबोथ' दै नङा ब्ला जेबो आबादखौनो जोङो दैखांनो हाया नङा होनब्ला नों
औ नोंथां नंगौ
औ औ मेसें बोथोरानि आबादानो जा दैज्लां बोथोरनि आबादानो जा गासिबो आबादावनो जोङो जोंनो दैखौ एसे ब्लाबो नांगौ जानानै
औ नोंगौ नोंथां
अब्ला नोंथाङा बुंदोलाय नोंथांनि बादिब्ला
औ दा नोंथाङा जिबायदि बुंदों जे जों आबाद मावनायाव जोङो जोंनो आबाद मावनायाव जोंनो एसेबाबो जोंनो दै नांगौ बे बाथ्राया नंगौ जों माने जोंनो आबाद मावनायाव जोंनि माने जोंनि हाया गिसि सिदोब बिदिबोथ' जानांगोन जोंथ' हाया रानस्राव जाबाथ' जोंनि जोंना आबादबो जायाना नोंथां जेरैबायदि दा जेरैबायदि जों बेसर फोबाय ना बै बेसरखौ फोनायाव जों जों अखा मोनाबाथ' जों बेसर रज'आ
औ
औ बेसर रज'आ बि अखाया जुदि जों बेसर सार बेसर फोनानै जुदि जों बे सर रज' अखा मोनाबा बेयावथ' जोंनिया बेसरा अखा गोलैगोन अब्लानो जोंनिया बेसरा रज'यो बिनिफ्राय जों बेसर रज'नानैबो जोङो बै बेसरा जुदि एसे देरनानै दै मोनाबा बा अ अखा मोनाबा बै बेस सराबो जोंनिया थैलांनो हमो आरो बायदिसिना आबादफोरावबो जों दै होनो हायाबा बा दै होआबा बै आबादाबो जोंनिया थैलांनो रानथाबलांनो हमो आरो औ
थां आंबो मोनसे मोनसे खोथा बुंनोसै बेनि गेजेरावनो जेरैबायदिहाय जोंबो जोंबो जेनेबा सुबुं माहारियाबो दै नङाब्ला जोंबो जेबो नङा नालाय थिग बेफोरबायदिनो आबाद आबादनोबो एबा बिफां लाइफांनो बो दैखौ जोंनि जोंनो जेसेबांनो गोनांथि जायो थिग बेफोरबायदिनो बिसोरनोबो बिसे गोबाङानो गोनांथि जायो आरो
औ औ नंगौ नोंथां माने दैखौ नाङा होननाय दैखौ जोंनि गोनांथि नङा होननानै जों बुंनोनो हाया जों जों जेसे दोङो जों बुहुमाव दंफां लाइफां मानसि जिब जुनार दावमा दाउसा बेफोरनो जोंनो दैनो दैखौ नांखाथारगौ आरो बिदि
जिब जुनारल' नङा नोंथां आं नुनाय नुनाय मोनथिनायावब्लाथाय जोंनो जेरावबो दैखौ नांगौ जेरै जेरैबायदि न' लुनायावबोथ' जोंनो दैखौ इसेब्लाबो नांगौ ज जाया होमब्ला?
नोंथां जों जेरैबायदि जों फाक्का लुबाय जोंथ' फाक्का न' लुनो गोनांबाथ' जोङो दै गैयाबा जोंथ' न' लुनो हाया। जोंनोथ' बाला सिमेन्ट लागायनायावथ' जोंनियाथ' बिदि बि बेयावथ' दै नांखागोन। बिदिबासो जोंनिया जों बिदि न' लुनो हागोन दा दैनि गोनांथिआ बेनो जे जों न' लुनायावबो जोंनो दै नांखाथारगौ आरो न' लुनाय मा न' लिरनायावबो जोंनो दै नांगौ‌‌‍। अब्ला दैनि खामानिया मायाव गैया दैनि खामानिया दंखायो जे दैनि खामानि गोनांथि गैया होननानै जों बुंनोनो हाया आरोना बिदि
अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायलायनायखौ इसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां।
समाबो जानानै फैबाय जोंहा।
औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नों
औ औ औ नोंथांनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखर बावहरबाय।
औ दे औ दे नोंथां औ